हेल'
हेलौ औ नोंथां नोंथाङा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा ओ फ्रिबा दसे सम आंदो ओ बर'नि ओ थिनानै जानायनि सोमोन्दैनि सायावहाय एसे रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आङो दसे जिरायनानैनो दं दंखाथ'यो रायज्लायनो हागोन।
औ औ नोंथां दे बिदिबा जोङो जागायनो औ थिनानै बर'फोरनि थिनानै जानायनि सोमोन्दै।
औ बर'फोरनि थिनानै जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे माने नों मा मोनथियो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो मा होनो नारजि नारजिखुथ' जो नारजिखौबोथ' जोङो फाथोनिफ्राय जेरै फाथोनिफ्राय जोङो नारजिखोबो फाथोखो खानानै फोराननानै नारजि बनायनानै जों बेखौबो थिना जायो
औ
बिनि अनगायैबो ओ बिनि अनगायैबो मा होनो ओम दा जों बेसे मुला गोरानो मुला मुलाखौबो जोङो ओ गोजां बोथोर समाव मोननाय ओ सिजोनाव गावनि सिजोनाव मोननाय मुलाखौबो जोङो फोराननानै जोङो नै दा दा बेबायदि बोथोराव दैैसां समाव ओंख्रि जायो
औ नंगौ
आरो बिफोरनि अनगायैबो
बेदर फोराननाय अमा बेदर फोराननाय
अमा बेदर फोराननानै अमा बेदरखौबो फोराननानै थिनानै जायो
औ बेबायदिनो मोनबावो जोङो ना ना फोरखो फोरान
औ नाफोरखौ फोराननानै नाफाम देना दोननाय जायो।
औ बेबादिनो बर'फोरनि
बर'फोरनि गोबां ओंख्रि जेरै ओ
उम
खारं बिबारखौ मिथियो दा ने नोंथाङा औ दा मोनोना जों बे सिजोनाव मोनोना बे खारन बिबारखौबो जोङो ओ फोराननानै ओ थिनानै जा फोरानना दोननानै
फोराना दोननानै
थिनानै जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो थास' बिबार औ नंगौ नोंथां
बे खौबो जोङो फोराननानै खिनानै जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
ओ बिनि अनगायैबो नोंथाङा आरो माखासेखौ बोंना होनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जा मोन्थियो आंनिफ्राय आं खोन्थाालांसै नोंथांनो जोंहा माने नों नोंथाङाथ' बुंलांबाय नाफोरखौबो फोराननानै जानो हायो माने जायो बर'फ्रा थिनानै जायो आरो जोंहा अमा बेदरफोरखौबो माने आ गोथाङै बुथारनानै जेनेबा बे बेखौ बेदर संना जानायनि अनगायैबो माने उनाव जानो थाखायबो मा फोराननानै जानायनि नेमखान्थि बेखौ माने थिनानै जानाय होननानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो मोनो हमनानै ला औवा मेवाइफोरखौबो जों थिनानै जायो औवा मेवाइखौ जोङो ओ बारिनिफ्रायहाय दानना लाबोनानै ओ बेखौहाय। लोगो लोगोनो माने दाना लाबोग्रा लाबोग्रिनो बेखौहाय संना जानायनि अनगायैबो। जों बेखौबो मा जायो उनाव जानो थाखाय मा आसार बानायनानै जानाय नुनो मोननाय जायो बेबो मान थिनानै जानायनि मोनसे आयदायावनो गोग्लैयो। मानो होनोब्ला बेखौ माने जों गोबाव समसिमहालागै जानो हायो आरोना आ सार बानायना लायोब्ला नङाब्लाबो जोंङो अ औवा मेवाइफोरखौ मा गोखै खालामनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननि थि थिंजाय दंना गैयाथाय आं मिथिया माने बेफोरबायदि औवा मेवाइखौहाय थिनानै जानाय हुदाफोरा। आं माने नुनो मोनदों आरोना बर'फोराथ' माने बानाया। थेवब्लाबो माने बेखौहाय औवा मेवाइखौहाय फिसा फिसा माने ओ हाना लानानैहाय ओ बिनि बेखौ मा गुन्द्रु बानायो आरोना बेखौ बानायनानै ओ बबेबा जायगायावहाय मा होनो हानि सिंङाव फबना दोनो ना मायो होननाय आं मिथिनो मोन्दों आरो ना ओ हा सिंङावहाय माने मास मोनसेसो फबना दोननायनि उनावहाय बेखौ माने बोखांनानैहाय आ बेनि रंङाहाय एसे ब्राउन कालार जायो आरो ना एसे गोमो गोमो जायो आरो। बे गोमो गोमो जाब्ला थाय माने बेयो गोरान जायो आरो बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै होयो ओमफफ्राय फोरानना होयोब्लाथाय बेयो माने जाजायो आरोना बिराद गौखै जायो आरो बेखौहाय मा ने ओरैनो ओंख्रिफोरावहाय माने ना बेदर ओ आरो माने ओ मैद्रु संनायफोरावबो एसे एसे होनानै जानो हायो माने बेयो एसेल' होयोब्लानो मा बिराद गोखै जायो आरोना। नोंथांमोना मोनजादोंना मोनजाखै आं मिथिया खिन्थु बे मो मेवाइनिफ्राय बानायनाय ओ बेखौहाय ओ बेखौहाय माने ओ बे गुबुन हारिनि होननानै बुंजायो आरो ना खिन्थु बर'फोराबाद आथि थिखालाव माने बेखौ जायो आरो ना।
ओ बेखौ माने बर'फोरनि माने बियो माने माबा जानाय नंङा बर'फोरनि माने एगजेक्ट माने ओ मोनसे थिनानै जानायनि माबा नंङा। थेवब्लाबो माने बेफोरखौ आथिखालाव बर'फोराबो मावो आरो ना खायफाया जायगा लानानै जायगा। आ बेनि अनगायैबो जोंहा मा होनदों नोंथाङा ना गोरान। ना गोरान होननानै बुंङोब्ला थ रजोंहा बर'फोराथ' गोबांङानो माने ना गुरनानै फुख्रियाव ना फिसिनानै अबेबा बबेबा बिलोफ फोरावहाय थांनानै माने नाफोरखौहाय लायनानै जानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायोबेफो फर‌ थ' जोंङो उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदो नङा होमबा नोंथां। बिदिब्ला जोंहा मा बिसोरो माने नाफोरखौहाय ओ जानाय। खिनिखौ जानानै माने गोथां गोथां नाफोरखौहाय जेब्ला गुरनानै लाबोयो सेनाव सानानैहाय मोननानै लाब बेयो बेफोरखौ माने गोथां गोथां ना खिनिखौहाय माने ओ खान्थाफोरावहाय माने दै एसे होनानैहाय फिसिनानैबो माने सानसे साननै सानथामहालागे माने जानायखो नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां आरो नारजि बानायनाय। नार्जि बानायनायनि आयदायाथ' जोंना बिराद माने एसे गोलावआनो होनजायो मानो होनोब ब्ला नारजिखौहाय बर'फोराहाय सिगाङावहाय माने जेब्ला बियो फोजायो फोजानानै जेब्ला रज'यो बिदिब्लाथ' जोंथिं थ फाथो होनो माने गुबुन गुबुन जायगाथिं बेखौ नारजि होननानै डायरेक्ट होन होननायखौ माने नुखायो आरो ना। सिदायैनो माने नारजि होननायखौ नुनो मोनाय जायो खिन्थु जोंनिथिजाय जेब्ला बेखौ फोनानै रज जयो बेखौ माने फाथो होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ जेब्ला फि ओ माने राबाय रानानैहाय बि आंगुल उंगुल जानानै लाबाथाय माने बेखौ बिफांखौ दान फायनानै बिलाइफोरखौ खानानै फोराननानै जेब्ला बेख खौ जानो थाखाय जायो अब्लासो बेखौ मा नारजि होननाय जायो आरोना जोंखजाया। बा फाथोखौथ' नोंथाङाबो नुखादों फाथोखौ माने बर'फोराहाय ओ फोना फोनानै लायो आरो एसेल' फोखायाना बर'फोरा माने नारजि बानायनो थाखाय खायनो माने जानांगौ बेखौ माने गोरलै समावबो माने बेखौ बिजौफोरखौ खानानैथ' जाखायोआनो नोंथाङाबो नुदों। खारैफोरजोंहाय बांसिन जायो आरो ना जोंनिथिंजायहाय आरो‌
औ।
बेखौहाय खारैजोंनो बांसिन जानाय माने नुखायो आरो ओमफ्रायो आरो
औ।
बेफोरबायदिनो जोंहा नारजि समावबोथ' खारैजोंनो जायो नंगौना नोंथां?
नांगौ नोंथां औ।
ओं नारजि जेनेबा बेखौ नारजि हिसाबै ओंख्रि जायोब्लाबो जों खारैजों जानायखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो। अमा बेदरजों नारजिजों संबाथ' गोबां खारादै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो बेबायदिनो मुला गुन्द्रुखौहाय जोंथिंजो माने मा मा होनो मुलाखौहाय मेसेङाव ओरैबायदि माने फोखायो माने बेनि बिजौखौबो जायो आरो बिनि मा होनो? बेदरखौबो मा जासे जानानै हाथायफोरावबो फानहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां आरो मा होनो बै माबाया मुलायाहाय माने गोबां रोखोमनि दं मा मा मुला दङ। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ मुला गोजा, मुला गुफुर ओ बेखिनिखौल' मिन्थियो आं नोंथां।
आरो मोनसे मुला दंबावो बे जाहैबाय माबा कालारनि फान्थाव गाबनि आरो गुफुर फुर गाबनाय जायो बे मुलाखौहाय मा नाम होनोमोन आंबो माने गोसोआव गैया खिन्थु आङो नुनानै मोनदों आरो मोनजादोंबो। बेनि जि माबा थावनाय बे थावनाया हाय बै मुला गुफुर आरो मुला गुज गोजानिफ्राय माने एसे आलादा आरो ना बिनि थावनाया जि जानानै जि थावनाय मोनो बिनिफ्राय जि रस मोनजायो बे माने एसे आलादा आरो ना आलादा रोखोमनि। ओ बांसिनानो माने बबे मोनसे बे मुलायाहाय साबसिन जानो नोंथांनि बाददिब्ला गोजायाना गुफुर ना बै माने फान्थाव बायदि फान्थावजों गुफुरजों ओ ज' थानाय माने बे खाालारनि बे रंनि मुलाया? नोंथांनि बायदिब्ला?
आंनि बायदिब्ला मुला गुफुरा एसे साबसिन नामा। मुला गुफुरफोरखो एसे साबसिन होनना ओ मुला गुफुरा एसे ओ गोथां जाबाबो एसे गोदै दैसुब जायो। ओ बेनि मोनामनाय ओ बिनि मोनामनाया एसे खम जायो आरो इसे आलौ ना बियो ओ बे आलुनियाबो एसे खम जायो आरोना बेखौ जोङो गोथां सालादबो जानो हायो मुला गुफुरफोरखो। एसे दुइसब दुइसब जायो आरो आरो फोरान ना दोनबाबाबो एसे थाबनो रानो नामा बेयाव एसे दैया खम थायो नामा मुला गुफुरावहा।
औ औ आं बेखौ माने बांद्राय मिथिया नोंथाङा एसे मिथियोबा मोजाङै खोन्थालांनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। मुला गुफुर मुला गुफुर गोलाव गोलावा। जों बेखौहा ओ गोजां बोथोरावहा मेसेंनि समाव फोनाय जायो। ओ बेयो एसे मुला गोजा बा गुबुन गुबुन मुलाफोरनिख्रुइ दा नों खोथानाय एसे ब्राउन फान्थाव गाबनि मुलाफोरनिख्रुइ एसे गोलावसिन जायो बियो ओ जानायाबो बेखौ संबलाबो गोथांङैनो संबाबो बियो थाबसिन रुयो होननानै बुंङो आरो। थाबसिन रुयो आरो बिनि थावनायाबो एसे दैसुब दैसुब आलौनाया एसे खम बिनि मोनामनाया एसे खम आरो ओ मुलाफोर जाब्ला गेस जायो होनना बुंङो ना ओ बे मुला गुफुरखौ जाबाला गेसआबो एसे खम जायो। गेस जाया होननाय बुंदो आरो।
औव औव औव बिदिब्लाथ' बियो
औव औव देहानि थाखाय मोजां। होननानै बुंनाय जायो मुला गुफुरखौ बियो मुला गुफर फुरनि मुला गोजानिख्रुइबो एसे लावसिन जायो।
औ मुला गोजायाथ' एसे थुमफ्रु थुमफ्रु जायो नालाय
औव थुमफ्रु थुमफ्रु जायो।
औ सालादफोरावहाय माने जानो बे मुला
औव साबसिन आरो आरो एसे भाजा थाब रुइसिनो आरो गुबुन मुलाफोरनिफ्राय
उम माने- आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों? माने अमा बे बेदरखौथ' नोंथांङा होनदों फोराननानै जायो बेनिफ्राय- फोराननानै अमा बेदर जानायनि ओ माबायदि माने माबा थायो मा होनो आयदाफोरा मा मा? माजों माजों जायो फोराननानै फोराननानै दोननाय अमा बेदरफोरखौव-
औव अमा बेदरखौ जोंङो उम ओ फोराननानै गिबियावनो अमाखौ एसे गोरान रानदबदब खालामनानै ओ सबाय खारै नारजि अनला ओंख्रि फोरजों जानाय जायो। ओहो नारजिजों जानो थाखाय जोंङो गिबियावनो नारजिखौ ओ हरसेमानि सोमग्रोना लानाय जायो। हरसे मानि सोमग्रोनानै अखानायै जानोसै टाइमावहा एसे खारै होनानै रुदबनाय जायो। नारजिया गिलिजासिम जेब्ला नारजिया गिलियो अ अब्ला नारजिखौहा खांना दोनथ'नानै जोंङो अमा बेदर गोरानखौ ओ सानदिबनिफ्राय नाहाननानै ओ थावआव थाव एसे होनानै सेरनाय जायो। आरो बे सेरनाय बेदरावहा एसे होहाबनानै ओ बिनि नांगौ बायदि मस्ला मस्लि ओ सामब्राम गुफुर हाइजें
बां ए एवदबनानै लानाय जायो एसे एसे मोनहोनाय जायो। मोनहोनायनि उनावहा ओ नारजिखौ हरनाय जायो।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो बांबाय नामा नोंथां?
अ बांबाय दा ओ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।